माथो खोनायासै आंलाय? खोनायाखै? खोनायाखै नामा?
मानोथो खोनाया?
औ खोनाबाय एबार खोनाबाय।
ए मानो खोनायाखैमोन ओमफाय?
ए मा खालामदों हा?
दासो जोलुर जोखांदों आं
इए सोर सोर?
मावखुलियाव थाग्राफोर
ए आं मिनिनोसो ओंखारलाय लांबायहाय। मिनिनो ओंखारदों आङो।
माखौ मिनि नांगौ? मिनिया
दासान्दि मा खालामगासिनो नोंलाय?
बेयावनो मोसानाय मावबादा लादोंना बेयाव मोसानाय मावबादा लादोंना बेयावहाय बेयावनो बे हौवाफोरनिबो मोसानाय दं। उम हौवाफोरनिबो मो
ओंखा ओंखामफ्रा जाखांबाय अ'।
जायाखै संनांगौसो। संनांगौसो । बहाय
हौवा मानसिफ्राखि ओंखाम सङो?
संनांगौरा ओमफ्राय उफाय गैयाना।
अ' जि खौ मावनांगौलै हौवाबाबो हिनजावबाबो एखे उम बिदिनो जाहैबाय। दाथ' फरायनायफ्रा नोंना बोरैसो सोलिगासिनो
फरायनाया
गैला
फरायनाया मोजाङै सोलिनानै दं थ दा दाख्लैसो आनजाद जोब्बायना
अ
दा गैथ'ला ओमफ्राय मा मा ओंख्रि जाखो? थां-
ओंख्रिया सबायसो सामसो जोंना
बाब
हम गोथाव थार
जोंना गैया नैबे खाथिनि दैयाव उम जागोन जागोन जोंना खाथिनि दैयावनो दहाय सोरबा बै फासि आं साना गालांदोंमोन ना लाङि बेनिखौ बख'ना लायदों बाथोन जानो
ना नाखौ
उम
नाखौ ए मोरै बख'खोलै बख' खुमाबाय?
औ
बिदि खावखुमानो मोनो आरो? आंनि आंनि मबेल गाबनायखौ नों खोनाहैदों?
खोनाफैयाखैथ' आं थाल लायाखै
आंनाव नै सोरनिबा माबा फैदों नालाय
औ औ
ओम
ओमफाय दामानि मा मावगास दं
है आंनालाय बिदिनोसै आनजादसो जागासिनो आंना
आतसा बेखौ एम ए खौ लाबायमोनना नोङो?
औ
ओम
लादोंमोन
आतसा ओमफाय दा ओरैनो
मा होनदों?
आनजाद सलि गासिनो ने दा?
ओम बिराद फरायनो बायोलै दाना
बेनोनथ' जाबाय आरो फरायनाय बाखासिगोन
ओम न'आव थांथाराखै?
आं एसे बावबायलै एबार थां
खोनायासैहाय मा होनखो?
थांबाथाय फैथ'आ होनदां
ए माला थांगोन?
एबार थांबाथाय फैथ'ला उम बे मोसानाय जोब्बा सानब्रैसो थानानै थांनाय जासिगोन साननै दंबावो ओम फोबायथ'
सोर फोआ?
बेनो माहाजोना फोबाय
ए माहाजोनासो फोखायो? बेनि उनाव फुयो ओम बे आगोल गायनायखौनो गायगोन?
औ आगोलनियानो
दा औहायबा गैबावला
गैथ'वा
बुरजा मोनदोंमोनने माइया आगोलहाय?
माया मोननायालाय नांगौ बायदि मोनदों एसे मोनबावोममोन ओमफाय इदिनो हासारफोर बाहायनाय जायाखै ना
अ ओमफ्राय दा दंना गैलालै माइआ फुराना माइआ दंना गैला?
फुराना माया आं दाख्लै फैबा बस्था मोननैना बेसांबा दंबावमोनलै
ए
जायखिजया ग्रोब सौफैफिनबायब्रा बिसिमाव
सफैफिननो माने जोबसिगोनसो दा? हा फिननांगौ थ गोबाव दंबावोना जानानै जोबजोबबाना फाननाय जा
फानाखै
अ बेसेबांथो मोननायमोन बेसेबां
ओम बेसांमोनथाय
इसे बुरजा
ओ इदिनो नैजि मन ना इदिसो जादों खोमालै
अ ओम बुरजा बुरजा जायो नालाय नोंसोर ओंखायनो जोबबाय
बिनोथ आरो
ओम एसे एसेल जाग्रा जानांगौ
ओम एबार एसे खम खालामनांसिगोन
ओमफायनोंसिना माइ गाया ओमफाय
ओहो जोंना हायानो गैया माइ गायग्रा आंलाय खामलासो गायला बायो मानसि टाइम पास बोथोर बोथोर सफै मा
एबार खामायनोसैलाय नामा हाजिरा
अ हाजिरा
गाइजेन थआखै
गायजेेनबाय गायजेननायालाय दाख्लैबो मा होनो खावसे दिनल गायहैदो गावहै गायहैदों आङो बानानै फैफिनदों ओमफाय खावसे दिनखौ थाङासैब्रा ओम फैसाखौनो मोनथवाखै दाबो
आ दाबो मोना
ओहो माबा सारायथि माबा थामजौ बाजि खोमालै ।
उम बिदि जाखाबाय न औ औ बिदि जाबाय नों गायफैोन ओरैनो गायग्राफोरं खोन्थादों जोंथिंबो बिदि जाहैसिगोन एबाराव बिदिनो जाहैसिगोन ।
खस्थ' बारा जासिगोनलै होमबा ।
होम ।
बारा मानसि लानो थिननाङा । माबा खेला खेलासो गायोना मानसिफ्रा । खेला खालाम खालाम साब्रै ओमफाय साबायानो जायो।
ओरैनो नांथारगौबाबो सयजनस बेबायदि बाबा थाद'
साद' नांद्रायालै साबा साब्रैयानो बेस आराम गायनो। गोरों गोरों गोरा गोरा नंगौब्रा उम उम साद' सास्निबालाय बांद्रायख थाबायसो
उम
उम साबा साब्रै ।
बिदिखौ लानांगो आंहा
उम बिदिल'ला ।
बेसोमोन जोथोन लानाया एसे खम जादों दे माइ गायनाया । ओयाबो माइआबो हासार होनाया खम जाबाय आरो बे हासार होनानैयाबो खम जाबाय ओरैम एम्फौनि मुलि सारनायाबो खनसेल' जादों खोमा ओमफायहाय मा होनो हाग्रायाबो जादों फुख'नो हाया । जा इल ओं नै सामार होनाया बेयोद मानो गायनाय रा बेयाव हाग्राया बारा जादों एसे
खारहाय खार हायनानै दोनखानांगौमोन सिगांनो दानो
ओ दा खारायखाबाय खोथिया फो-फोबानो खारायखायो खारायना दोनखाबाय दा मानो होबा बे साम नालाय एसे सानथामसो दोनथ'नांगौ ना हाग्रा हा सेवनायनि फिफाया बिदिनो नो सानसे इदिनो माबादोंना दिनै बायदियाव सामार होबाय ओमफ्राय अखानायै खनसेल' थाबाय ओमफ्राय आरो दडाइरेक्ट माबानानै गायबायबो बिदि जादों हर
बिराज मोनहा बिराज मोनहाबो माइ गाय बावगोनना मा एबार
मिथिया बिराजआ बै बेयो दस्रायावसो थांसिगोन बायदि होननाय खो
अबेयाव?
इदिनो बिदिसिफ्राव
मानो ओमफ्राय बे गावनि खामानियालाय गामिना
बिबा मा खालामनो सानखो मिथिला हिनजावलासिगोन खोमा आसोला
नंग'
गोसो जाबायदां हिनजाव लानो।
ए बिदि बायदि नुदो नों लानो नागिरनाय बायदि
हाब मोनोबा सेमोननो लाबोवगौमोन बियो। नै दाख्लैनि बोसोरावनो
बिना हिजावाव बबेनिमोनलाय
ओ खैला मैला
ओम माबा गैया होनदों नामा रावबो फिफामोन
फिफा बिमा दं
ए आं फिफा गैया सो सान्दों। आं बिमा जों गावजोंल' होननायसो खोनादों। ए
नोंसाय नोंसाय बिमा गाब लाबोनाङा होनला होननायाखोनो लाबो बाव बावउसोमबाय दा इदिसो होनग्राबाव साया
अ नाङा होननायखौनो लाबो सो सोंबावबाय होनदों
हा
मारै होनदों
खोनाया
मा होनदों?
मा होनदों होनदों बे मा होनग्रा फिफाया मा होग्रा होनदों?
गा लाबो ना लाबोनाङा लाबो
ए ओम
गवा थांदोंमोन
औ नों थांदोंमोन? अ बैसागुआव? उम
बन लांदोंमोन ब्रा जों
ए मानोथो लांनायमोन बनखौलाय?
ओ बन गैयाना मा मोननो गेसआ बे समाव एसे माबा जादोंमोन ना मोनद'आ मोनद'आ जादोंमोन नालाय।
औ
बे समावनो ओ लांबा हाब लोंबोबा माइब्रानि
उम
जौ लोंनाया बिरासा मालाय बै इंराजि जौ लोंबाय बियार
औ
ओमफायहाय आंहाबो माइब्रानि जौ गिसि लोंबाय ओमफायहाय बिहावा माबाय जौ गोरान लोंबाय।
आलदा आलदा बाव साथामबो लोंनाय माबाया जौआ। ओमफ्राय
मा खामनांगौ बिदिखौ
खोलाजों ओमफाय मोनसे फा बिसिनि खोलाजों मोनसे फांसन दंमोन ना बेयाव होबोबाय आंहा
मोसानायसो जादोंमोन दा
उम मोसाहैनानै दसे मोसाबाय ओमफ्राय अखा हालायबाय ब्रा
हाफ्राव गुलायलायबाय माजों थांनायमोन नोंसा टरजों ना गारिजों? समा जाबाय
समा जाबाय दोनथ'नसैलाय
ए ओमफ्राय बेनि उनाव दिनै जाथ'नाय नंला? हो खोनायाखै नङा दिनै रायलायजाला ना मा होन्दां?
हरनोसैलाय एबाराव दे
ए दे
उम उ
उम